औ खोनादों औ मा खालामगासिनो दालाय
नै दङ ओरैनो जिरायलाबायनानै दङ बेलासिनि बार जादों।
ओमफ्राय बे जोंना माबानि ससाइटिनि हाया
औ
बेखौथ' बे सिगांनि गायग्रा माइ गायग्राया देग्लाय गाया बायदि होनदों आरो
औ आंनिबाथ' बेखौ मोनसे पारमानेन्ट आबाद मावनायासो साबसिन जासिगोनदांलै
औ माइ आबादथ' बिदिनो जाहां जायाहां आदि राननायसो जालायलाङो
औ टटेल खय बिगा दंमोनलाय औ
बेयावथ' बेसेबां बाइस बिघा ना त्रिस बिगा दंमोन ना
बायस बिगा दङना होमबा मोनसे हानिफ्राय मोनसे पार पारमानेन्ट इनकाम बानायनांसिगोन माने फैबाय थानाय आरो
औ औ बिदिनो फार्म हाउस बायदि मोनसे माबा खालाम जासिगोन नामा?
औ फार्म हाउस मानि आंनिबा बाहाय साहा गायजासिगोनदां
साहाबो गायजायोथ' बाइस बिगाबाथ' बुरजा जायानो औ औ हायाबोथ' बारा गोजौ आनोखा औ अखा हाथारबाल'सो एसे थायो। अखा बहथार दैज्लां बहरथारावल'सो एसे थायो। बिदिनो औ
साहाखौनो गायनांसिगोन।
औ औ
दैयाबो अखा बुरजा हाथारबाल' थांखायोलै
औ बेनो ओमफ्राय देरबाबोथ' दसेनो रानलांफिनो अखा हागाबानो रानलांफिननाय बिदिसो जायोना
जेनेबा साहा गायोबाथ' मोनसे हाखर माबा थाखायायोना जाम्फै जावना होयो।
औ -औ - बे
दा बे जाम्फै जावबानो बे दैफ्राबो बे गाहायाव फैजोबखागोन।
औ औ
जेबो टेनसन माबा गैखाया।
औ
फुलिनि खरसायासो बेसेबां थांगोन?
औ औ ओमफ्राय बे जोंना माखासे मेम्बारफ्रा मा होनो
औ
बिसोरबोथ' एग्रियानो जागोन औ ओमफ्राय दा ओरैनो ग्रुपआवबोथ' फैसाया दंखायोना एसे दंनायालाय बाहायनो हानायखिनि
औ बे थोआबा ओरै ग्रुपनि जानानै मोनसे लन लाजायो आबाद मावनायनि होननानै
औ - औ मोनसे जेन'बा जोंनाथ' मोनसे रेजिस्टार्ड ससाइटि माबा जाखाबाय नालाय।
औ
औ आरो खायसे मानसिफोरनावबो मोनबावनांगौ बाखि दंबावोमोन ना? बे
औ मारै होनदों
औ बे फैसायाथ' जोंना खायसे मानसिफोरनिफ्राव मोनबावनांगौ दंबावोमोन ना लांनायफोर
औ बेथ' फैखागानो जाहैबाय जिखुनु बे फैथवाब्लाबो माबा मोनसे लाजागोन बे
बे बाहायग्रोनो थाखायथ' जोंना एकाउन्टावबो दंखायो दंनायालाय जेनेबा
ओमफ्राय दा साहा फुलिनि मार्केटआ दामा माथो सय थाखा सात थाखा होननाय खोनादों।
औ बिदिनो कुवालिटिना कुवालिटि दस थाखासिमबो थांङो नामा?
औ ओमफ्राय बेहाय जेनेबा मा बिघासेयाव फन्द्रस'था गायगोनल होनबा बेसेबां थांगोनथाय
बेखौ जों मोजां हिसाब खालामनांगोन सानसे जिरायनानै
मोजां हिसाब खालामनांगोन फन्द्रस' बा दुइ हाजार बेबादि गायहगोन बिगासेयाव आंनिबा मिथिनाय बाददिबा
बिदिनो जों बबेबा बागाननि सोरबा एक्सपार्ट बिदिनो सोरबाफोर एक्सपार्टजोंबो रायलायनो हागोन जोंङो जेनाव
औ एक्सपार्टआथ' जोंनि खाथियावनो दंङो हनै औ बेजोंबो रायलायनो हागोन।
औ बेनि थाखाय जेनेबा सयल टेस्टफोरबो खालामलायनांगौ जायो खोमा नामा? साहानि थाखाय जेने'बा बेसेबांफोर हासार होनांगौ मानांगौ दैनि थाखाय बेफोरबायदि
औ
औ
नोंनिखौ एसे खोनाया खोनाया जादों एसे खाथियाव लानानै रायजलायदों।
औ औ आंथ' मोजांनो खोनाबाय थादों।
औ फिसा फिसा खोनाफैयो नोंनिखौ
अ अ आंथ' मोजाङैनो खोनादों माथो नोंथां होनबा जों बिदिनो बे एक्स औ बेखौनो खालामनो औ रायज्लायनोसै
औ जयै खनसे मिटिं लानानैहाय आबाद आबाद मावनायाथ' दा नों बे साहा गायोब्ला जों पारमानेन्ट इनकाम फैबाय थागोन आरो।
औ जेनेबा बोसोरसे बोसोरनै खस्थ' खालामनानै बे पारमानेन्ट थाबाय थागोन आरो। औ
औ आरो नों जायगायाव जेनेबा सोरबा सोरबा साहा खानानै बेबो
रां खामायनो हागोन ना खाथि खालानिया दा बे बेफोर सुबिदाफोरखौ नायनानै जोङो साहाखौनो गायनायानो साबसिन जागोन आरो।
औ जों खेबसेनो बोसोरसेयाव ग गासिबावबो गायजोबाबाबो जों खावसेखौ गायग्रोनो हागोन बिदिबो खालामजागोन आरो। खेबसेनो खरसाफ्रा बांद्राय जायोबा
आरो माखासे ओरै दाला दालि माबाबो गायनो हागोन। गयबो माने बांद्राय गुबुंल' जाद्राय नाङा नालाय।
औ औ बे माने बै साइख्लम होग्रा बिफांनि जायगायाव गयखौनो गायदेर जायो खोमा। खायसेफोराव
फोर गायस्लायस्लाय बे गय गायनायानो साबसिन जागोन आंनिबा
औ आरो बाउणडारिफोरावथ' गायजाखाबाय जेन'बा गयखौहाय जेन'बा बेनि थाखाय जोंनो पारमानेन्ट खामानि मावग्राबो नांगौ जागोन आरो। जुदिबा जोंनि गेजेरनिफ्रायनो सोरखौ
औ बेवहाय सोरबा सासेया रां खामायनो हालाय बेबो मोनसे सुबिदा जालायबाय जेनेबा प्लास पयेन्टआ
औ औ बा जोंनि ग्रुपनिफ्रायनो सा सोरबाफोराबो मावनो हागोन। मावनो औ मावनो गोसोबा सोरबाफोर टाइम होनो हायोबा नङाबा सोरबा सासे मावनो हागोन बिदिनो जायगानिनो
दाथ' बेहाय नांखागोन मानसिया मानो होनबा नों हाग्रा दुयोना हाग्रा दुनो मोना बे हाग्रायाव मुलि सारनांगौना हाग्रा थैनायनि नङाबा हाग्रा दुबबाथाय रज' ख'नो हाया बे माने बे हाग्रा बादि जाफालांगोनसो माने हाग्रायाबो एकदम थैजोबथारनांगौ आरो एनिटाइम रज'नो मोनखाया
आरो मुलिफोर सारनायावथ' एसे रेगुलारानो जानांगौना
मुलि सारनायाथ' एफाबां सारनाङा खालि बे हाग्रा थैनायनि मुलि आरो बेनो मेन
हो
ओमफ्राय जुदि बिलाइआ खिलिथाराब्ला बिदिनो इउरियाफोर खौ होयो आरो नङाबा खानस्रि हासार मोनसे खानस्रि हासार बिदै दंना बेखौ होयो
बेफोरथ' हानि सायाव उनाव गायनायनि उनावसो मिथिगोन बेफोरखौथ' जेनेबा
गायखांब्ला ओरै मावलांबाय थाबासो एक्सपिरियेन्स जालांगोनलै दा मोनथिथनानै जों जेब्ला मावथारनो होननानै ओंखारगोन अब्लासो जागोन आरो
नंगौ नंनायाथ बे
औ
दा होनबा जों बिदिनो थाबनो जयै रायलायग्रोनांसिगोन बेखौहाय
औ जेनेबा बोसोरसेयाव दस बिगासो गायनो हाबाबो जाबाय माखासे थाथथोंसै ओरनो
औ औ बा औ औ बे खावसेखौ देग्लाय जों जनिफ्रायनो गेजेरावनो ट्रेक्टर होनानैबो गायनो माइखौबो गायनो गायनो हागोन जुदि गायो माबायोबा
जेनेबा सा सा साहाखौथ बै माबायावसो माइ हाखांनानैसो गायखायो नालाय
औ औ
नि सिगां माबानो हागोन जोङो माइ गायग्रोनो हागोन माइ हाखांजोबनानै खेबसेनो हल सल ट्रेक्टर होनानैहाय माबानो हाबाय हाखौ हाग्राफोरखौ साफा खालामनो हाबाय
बे माइनि नाराखौथ बारा फोसाबनांखानाय नङाना बेबो हासार बायदियैनो माबा
नैबे गायनायाव हले सान्थिना होनानांगौ बिराद बुरजा हाजिरा नांगोन बाहाय मानो होनबा बे रानोना दाबसेनिफ्राय लाबोखानाय जायो ओमफ्राय बे हाया मावो हाया जुदि सिरि जोबो जाब्लाथाय रानो ओंखायनो लाबोग्रोमोना गायनांगौ एकदम सानसे एबा साननैनि गेजेरावनो एकदम कमप्लिट जाजोबनांगौ आरो खामानिया
बेखौ माने फुरा मोजां प्लेन खालामनानै खालामनांगोन आरो बेखौ गायनाय गायनाय दिनखौ हाय जेनबा ला लाबोनाय लोगो लोगो गायजोबनो हानाय बिदि
औ
मोजां टाइम दिन नायनानैहाय माबानांगोन आरो बेखौ बेनि थाखाय दा बिदिनो जोङो फुलिफोरखौ बबेनिफ्राय लानो मानो बेफोरबायदिखौ सिगां रायज्लायग्रोना अर्डारफोर होखानांगोन खोमा
औ मानिे फुलियाथ ओरैनो जों डाइरेक्ट लायनो थांबा मोनखाया मानि अवान इयार सिगां अर्डार होखानांगौ
होमबा जों देग्लायनो गायनो टारगेट लादोंबा जों होनबा देग्लायनि टारगेट गायनो टारगेट लादोंबा नैबे साननैसोनि गेजेरावनो जों रायज्लायनानै
औ बै फुलि बानायग्राफोरजों रायलायहैनांगोन खोनथाहैखानांगोन जेनेबा माबा मोनसे एदभान्सफोरनिबो बेबस्था लानांगोन बाहाय
औ एडभान्सखौथ एसे नांखागोन अर्डार होनाय हिसाबै नङाबा बिसोरहाबो मोनसे रिस्क थागोन ना औ औ दा बिदिनो बयबोथ एग्रि जाखागोन
औ बेखौ खनसे सोंस्रा नायबावनोसै
औ बयबो रायजलायनोसै बिदिनो सोर बोरै बोरै मा मा रेसपनसिबिलिटि लानो हायो बेफोरखौ होबोनोसै बयबोथ समान टाइम होनो हानाय नङा
रायलायनानै कनफार्म खालामसै खनसे बिदिनो ओरै जेनेबा बा जायगायाव फिजिकेलि सोलाबलायाबाबो अनलाइन फ्रवनो लाजागोन मिटिङा गासिबोथ' माबा सोलाब जायगायाव प्रेजेन्ट जानो सोलाबनाय नङाना
औ औ बेखौ नायसै बि साननैसोनि गेजेराव मा जायो।
दे होमबा उनाव खबर लालायफिनसै औ दे।